नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
औ नै दङ दे ओरैनो जिरायना
औ औ नोंथांनियाव ओमफ्राय नोंथाङा औ आंबो दोंङो बिदिनो जिरायना
औ औ।
नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहै बाय ओ बर' बिफोरनि बागै मोसानायनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन। ओ मोसानाय होनना बुंङोब्लाथ ओ जोङो ओ गासैबो सुबुं माहारियानो मोसाखायो, बर'हारियाल' नङा ओ बिदिनो जोंङो बर'फोरनि मोसानाय होनो बुङोब्लाथाय जोङो ओ बांसिनै जोङो बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नंङा होमबा? औ औ बैसागुआव जोंङो माने गाससिब ओम ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय गासिबो माने रंजाजोबो औ औ ओह बेबायदिनो जोंहा बर'फोरा ओ जेरैबायदि बारदै सिख्ला मोसानाय ओ जेरैबायदि ओमफ्राय मा मा दङमोनथाय आंबो बारा मिथिबाङा नोंथाङा मिथिगौ नामा? जुदि मि मिथियोब्ला एसे फोरमायना होलाय
औ औ बर'फोरनि। ओ मोसानाय बुङोबा जाय मोसानाया बायदि सोलोंथाइ होना फोरोंनाय जाया
औ
देबानि जायखौ इंराजियाव क्लासिकेल डेन्स बुंनाय जायो। ओ बेनि सोलोंथाइ मोन मोनालासिनो मोसानाय ओ गोसोआव सोमजिखांनाय सोमजिनाय जोहै गावबा गावै मोसानाय फाव सोरनिबा सोलेरा गावजों गाव मिथिस्लानाय ओ ओंखां उखैनाय बेनो सुबुंनि मोसानाय। ओ बेफोराव बेफोरखौ बाहागोआव राननाय जादों खेराइ मोसानाय।
औ
बैसागु मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय आरो बायदि बायदि मोसानाय नोंथाङा ओ बागुरुम्बा मोसानायनि बागै ओ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ आं रुजु रुजुनोसो सानबाय, माने औ गोदोनि दानिजों
औ औ औ
औ औ माने ओ गोदो माने ओ जोंनि बेफोर ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादि बा खेराइ मोसानाय बा ओ दाहाल थुंग्रि मोसानाय बा बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ माने गोदोयै माने आह बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो नङा होमब्ला औ माने गोदो माने ओ फ्राय सिख्लायानो माने ओ बेफोरखौ मोसानो गोरोंमोन आरो औ नंगौ ना? औ नाथाय ओ आथिखालाव, बेफोरखौ जोङो ओ बारा ओ माने दङ ग्रुप लाना ग्रुप आथिखालावबो दङ होमब्लाबो माने ओ एसे खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो औ थिग बेबायदिनो ओ जोंहा खेराइ हान्जा दङ अ नंगौना औ औ बेफोर खेराइ हानजाफोरा माने ओ जोंना ओ बिथांमोनानो ओ जोंनि बेफोर मोसानायखौ ओ लाहेना दोंबाय थायो दाबो ओ बेबादिनो बिथांमोनखौ जोङो जेरैबायदि जोंहा बाथौ फुजा जाया होमब्ला औ औ बेफोर बाथौबो जाग जानायाव माने जोङो बेफोर हानजाफोरखौसो जोङो मोसानाय दिन्थिनो थाखाय लिंनाय जायो आरो
औ
औ औ बिथांमोनहा गोबां प्रेक्टिस खालामबाय थायो नालाय औ दा बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखायबो ओमफ्राय आरो बेफोर हानजाफोरनि माने बेफोरनिफ्रायबो बैसोर सिख्लाफोरा माने थायफा थायनै रां मोनो माने मोसानानै। नंगौना आथिखालावथ बेफोर ग्रुपफोरखौ माने ओ रां होनानैसो लिंनाय जायो नालाय। आ बे बेफोर जिखुनु प्रग्रामफोराव मोसानो ओमफ्राय नै रिसेन्टलि जोंहा आसाम सोरखारा आसाम सोरखारनि आन्दाराव टेन थावजेेन बर' सिख्लाफोरा मोसादोंमोन नामाथाय औ औ ओ नोंथाङाबो मोस होदोंमोन नामा बेहाय
आङो मोसानाय जायासै नोंथां
औ औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बेफोर बे जि रोजा सिख्लाफोरा मोसानायनि बागै
औ आंथ
बिदि मोसानायनि बागै एफा नलेज गैया।
औ
ओ होनबाबो ओ बिदि बरफोरनि बिदि बागुरुमबा मोसानाय बिदि ओ नुना जोबोर मोजां नांदों
औ।
समायनाबो नुयो गुबुन हारिनिफ्राय साबसिन बर' हारिनि मोसानायखौ मोजां मोनो बिदि गाननाय जोमनायानो बिदि रंजानाय मोसानायखौ साबसिन जायो बर
औ। औ मा होनो ओ बिदि ओ जि रोजा जों बर सिख्लाफोरनि मोसानायनि सावगारिखौ ओ बै सासे रिपर्टार आसामनि रिपर्टार आं नामखौ खौ बावबाय ओ बिथाङा माने फट खेबदोंमोन। औ ओ बे फट'आ माने बे बिथाङा बि इ बि टि सि निउसखौ मिथिगौना? बे ओ ओम मोनसे ओ गेदेर नि चेनेल बियो माने ओ बिथांमोननि माने ओ कालेक्ट खालामनायफोरनि गेजेराव माने जोंनि बेफोर ओ जिरोजा ओ बर सिख्लाफोरनि मोसानाय सावगारिया माने सेकेणड लिस्टाव दङ आरो बिथांमोननि लिस्टआव।
औ।
औ ओ ओ बे‌ बिदिनो बेयो मोनसे जोंनि गोग्गाथाव बाथ्रा ओ नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिस ओ बेस फोर ओ जिरोजा सिख्लाया ओ मोसानायनि थाखायनोथ जोङो दिनै बुहुमाव ओ मिथिजाबाय जे ओ बर' हारियाबो बेबायदि मोसानाय मोनसे ओ इमान समायना मोसानाय मोन से ओ दङ। बिब्दि मिथिजाबाय आरो ओम पारफर्म खालामनायनि थाखाय।
नोंथाङाबो ओ बिदि ओ मोसा ओ रंजाफेरबाय नामा?
औ आंथ' ओ बिदि उम ओ रंज्ला ओ रंजाब्लाबो बिदि रंजाया ओ बैसागु बोथोरावसो आं खुंफानाय जायो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों। ओ बिदिनो ओ गास गामिनि गासै सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओ ओंखारो नालाय बेनिखायनो ओ मोसायो। ओ आंबो। ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागो रंजानाया माबायदि जायो नोंथाङा बेखौ ओ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बुंलाय।
माने ओ जोंनि गामियावबो ओ बैसागो रंजायो होनब्लाबो ओ सेंग्रा सिख्ला ओ गुबुन ओंखारो बोराय बुरै। गथ गथाय बिदिनो गुबुन गुबुन दल नांनो ओंखारो रंजा रंजा गुबुन गामियावबो थाङो ओ जोंनि गामियावल' मोसाया। गुबुन दाब दाब बर' जागाफो फोराव मोसानाय जायो। बिदिनो ओ मोसानानै ओ मागिनाय मोननाय रांफोरजों जयै बिदिनो ओ ओ खानाफोर जालायनाय जायो। रंजा बाजा। जोबोर मोजां नाङो बि दि बोसोरजों खेबसे ओ बैसागु रं
औ। औ हेलौ।
औ नोंथां।
औ। ओ मोजाङै खोनायासै एसे बुंनो हाफिनगोन नामा?
मा होनदों नोंथां?
मोजाङै खोनायफैयाखै खनसे बुंफैनो हागोन नामा मा होनदोंमोन नोंथांङा?
नोंथां माने जोंनि जायागायावबो बिदिनो जयै ओंखारो। बैसागु ओ सेंग्रा सिख सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासैबो औ जोंनि जागा ओनस ओनसोलावल' मोसाया दाब दाब बर' जायगाफोराव मोसाहैनाय जायो। रंजाहैनाय जायो बोसोरजों खेबसे फैनाय बैसागुखौ बयबो रंजाखागोनखा नोंथां।
औ
गले गले फैबाय थायाना बोसोरजों खेबसे फैनाय
औ।
बर' हारिनि मोनसे बियो रंजानाय बोथोर एंगार हायि बोथोर।
औ
गोजाम बोसोरखौ गारनानै गोदान बोसोरखौ ओ बरायनाय जायो।
औ।
नोंथाङाबो रंजानानै ओ माबायदि मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ ओ मोसानाय होनना बुङोब्लाथ जोंङो रंजानायानोसै औ ओ ओ मोसायोब्ला माने मानसिया ओ दुखुवाव थायोब्लाथाय जुदि ओ लोगोफोरजों ओंखारनानै बा बैसागो बोथोराव ज' ज' मोसायोब्लाथाय जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो। ओ बे मोनसे मानसिफोरनि नेचारेल मोनसे इमसनखा जोङो मोसायोब्ला गोसोखौ रंजानाय मोनो। ओ मोसानायल नङा जोंङो मोसानायखौ नायोब्लाबो माने जोंङो गोसोखौ रंजानाय मोनो आरो नङा होमब्ला।
औ नंगौ दे नोंथां समा बो जानो हमबाय नोंथाङा बेसेनगोसा सम खौ आंनो दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ साबायखर थाबाय नों
औ औ नोंथां दे होमबालाय नोंथां दोनथलायनोसै गोजोन्थों।